ह
औ खोनादों।
अ होमबा जोङो दा। बर'फोरनि बेदर ना बेनिफ्राय एम्फौ एनलाखौ माफोरजों संना जायो माबोरै सङो बेनि
बेनि सायाव रायज्लायसै ओमबा न'? नोंगौ नोंथां। नंगौ दे औ दे जागायजेनदो नोंथाङा।
अ अ जोंनि बर'फ्राथ' ओ नोंथाङा मिथिखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा ओमफ्राय जिब जुनार लोगोसे ओ हाखर बिलो दैमानिफ्राय ना आरि हमनानै फोथार बिलोनिफ्राय एम्फौ
ओफ्राय एम्फौ एनला आरो माखा फिसिनानै जायो जोंनि बर'फोरा नंगौ बांसिनानो दा ज बर'फोरा अमा बेदरखौ बांसिन जायो जोंनि बर'फोरा आरो जोंनि बर'फोरनि गाससिबो न'- खराव अमा दाउ फांसोखौथ' जों बानायखौ नुखायो नंगौ
अमाखौ जोङो मादो जायो होनबोला जोङो नोंथां अमा- खौ जों एरैनो एवनानैबो जायो लोगोसे जोङो अमाखौ फोरानना दोननानैबो बेखौ अ एवना जायो लोगोसे बिदिनो सावनानैबो जायो जों अमा बेदरखौ आरो जों अमा बेदर बांसिन जोङो सबाय-सबायजों
सबायजों जायो नंगौ सबाइ-सबायाव जेरै- जोङो अमा गोरानखौबो होनानै जायो जानो जोबोद मोजां जायो अमाया जोंनिया औ आरो जोङो जोंथ' बांसिनानो जोङो बेनो सबायजोंनो जानाय जायो अमाखौ आरो जों समायजो सबायदो अमाखौ जोङो माबायदि संङो होनोब्ला जोङो जेरैबायदि स-समायखो सबायखो जोङो म-माबा रूग्रोना लायो जोंनिथिं अ नोंथांमोननिथिङाव माबायदि सङो आं मिथिया जोंनिथिं सबायखौ अ रुग्रो- यो
रुना लायो रुना लानानैफ्राय अ अ रुनाय जानाय खारै होनानै रुनाय जानायनि उनाव अमा बेदरखौ एवो माबा बेदरखौ एवनानै अ बेनि सायाव बे रुनाय सबाइखौ होना होयो। बिदिनो जोङो बिदिनो फानलु सामब्राम हाइजें आरि देनानै होनाय जायो आरो होनानै बेफोरबायदिनो बे अ आरो जोङो नोरसिं बिलाइखौबो होनाय थाया खाथि- खाथि खालायाव थाबोला बे अ ब अ बेफोरबायदि जोङो अ लकेल दाउखौबो जोङो गोबां जायो जेनेबा जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो गगा मोनबा माबा मोन
माबामोन अ बेमारारि जाब्ला जोङो दाउ गोरलैखौ जोङो बांसिन जारि बिलाइदो रदबनाय जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर'फोरफोरखौ नंगौ बेखौथ' आ बेखौ रुनासो जायोना
अ नंगौ सोरबा थाव होनाबा जायो सोरबा रुनानैबो जायो नोंथां बिदिनो रोसि जब-जब खालामनानै दाउदों आरो दाउखौ जों अ जोङो लकेल दाउखौ जोंनि बर'फाव बांसिन अनला फाख्रि बानाय ना जायो मिथिगोना अनला फाख्रिखौ?
बकारटा
अ अ जों अ-अल-अनला फाख्रिखौ जोङो ल- केल दाउजों अनलाजों बेनिफ्राय लाइ-लाइ-लाइखौ- लाइखौ सिनायोना? लाइ बिलाइ अ लाइ बिलाइखौ होनाय जायो बेहाय जों गिबि गिबियावनो जोङो बे अनला फाख्रि संला जों गिबि गिबियावनो अ जों माइरंखौ अन गुन्दै बानायनानै बेखौ दै गुदुङाव होनानै जोङो बेखौ अ-अनला बानाय नाय जायो ओमफाय आरो जेरै-दाव बेदरखौ एवनानै बेयाव हो-
बेयाव होनाय जायो आरो लोगोसे अ के जाहां-जाहांआवनो लाइ बिलाइखौ बेयाव अ मा होनो दाननानै होनाय जायो आरो नंगौ बिनि उनावनो जोंनि बे अनला खारिया जायो आरो। गोबां-गोबां मोनो अनला। खो गोबाङैनो बेफोरबायदिनो अ जोंनि हा-हा-हाबा हाथासुलिफोराव फैना गोनांथि संनायखौ नुयो आरो जोङो बेदि बिलाय होनाय जायो बे खारिखौ अ नोंथाङाथ' बे अनलाखौ मोनजाफेराखै मोनजादों। खोमा आं एसे गोसोआव गैया आरोना मोनजादों नोंथां औ आरो अनला खौथ' बे खुन्थायाइ फिथाइजोंबो संनाय जायो। बे गोखा फिथाइआ जोथिं जोंनिथिं। जोंनि ओनसोलाव बेखौ खुन्थाइ फिथाइ होनना बुंनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङोथाय। ओ नोंगौ नोंथां खुनथाइखोबो होननाय जायो ओ खन्थाइखो होननाय जायोना औ बेहायबो अनला होनांग जायो आरो बेबायदिनो जोंहा अनलाजोंबा गोबां अनला माने गोबां रोखोमनि जाजायो आरो नाव अनलाम ओंख्रिखौ जेरै अनलाजों फोरमायनाय बायदि अनलाजों दाउ जायो बा जोंनि ओनसोलाव आं अनलाजों ओरैबायदि जानाय नुदों जेरै ऐ बे मोदोम फुल बिफाङा नुंदों मिथिगौना नोंथाङा औ मोदोमफुलनि फिफांनि बिलाइ बे बिलाइ गोरलैखौबो खो खानानै मोजाङै साफा खालामनानै दैजों सुस्रांनानै अनलायाव होनानैबो जायो आरोना बेख खौबो आरो आरो मोदोमफुल बिबार बे मोनदोमफु बिबारा गोखा जायोना एसे बे मोन्दोमफुल बिबारजोंबो अनला जानायखौ जों नुदों आरोना बा आंबो जाबोदों आरोना नो थां नोंगौ नोंगौ औ बिबार बिबारखौ होनांगौ आरो से सेवालि सेविलि बिबारखो नोंगौ नोंगौ सेवालि बिबारखौबो होयो औ अ बे औ बे बेयो मावनो हो माव उदां मा बोथोर होनोमोन बेखौ बर आवहा ओ सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासनि खौ मेसें नो गोलैयो बे मेसेना उ दां बोथोर मारसे बुङो मेसें नुवा खोमा मेसेंआथ' माइ हानायसखोसो
ओ बिखनो अक्ट'बर सेप्तेम्बर टाइमा जों माइ हानाया मथाम
मथामथि जोंनि माबा खाथिक आसा टाइम नोंगौ नोंगौ मेसें बोथोराल होमबा बे औ बे बे बोथोरावसो बारोना बे सेवालि बिबारा गोखा जायो। फुङावानो बारनानै। हराव बारनानै फुङाव गोग्लैना थायोना औ। गुबु सेरना थायो आरो बेबायदिनो दं ओइ खारुखानदोला बिबारा
औ औ औ।
खारुखान मा होनो नोंथांमोनहा खारु खान्देला अ खान्देला। नोंगौ बेबो नै दा बोबायदि बोथोराव जागासिनो बेयो बा दैज्लां बोथोरावहा। बर'हाब फुङाव सिरिबाय बेबो गोख खा जायो मोजां जानो बे नाफोरजों जानो जोबोद गोथाव जायो एवना जानो बा एसे गोखाया बांसिन जादोबा बेखौ गोखाखौ दाननो थाखाय खारदै होनाय जायो आरो एसे। औ। बेनो मोजां आ जोंहा आरै एम्फौ एनला दं अनलाजोंथ' आरो जों बे अमा द दं ना जों माइ हानायाव मोननाय गुमाया अ अ औ मा गुमाो नोंथांमोन बेख गुमा मेजेम बे जोंनियाथ' ओरैनो मा होनो माखासे मुंफोरखौ बावगारबाय आं मा गुमा होनो बेख नोंगौ बे गुमा गोदोर गुमा फिसा दोङो एरि औ औ बे माइ हानाययाव मोननाय गुमा बे गुमाजोंबो अनलायाव होना जानाय खौबो जों आं गोसोआव दं आरो माने जों गोदो जायो मोन बेबायदि बा दाबो जायो खोमा खायफ माखासे सुबुंफोरा आरो दङ गोबां रोखोम जेरै जों बर'नि एम्फौ एनला जानाय होनदोंबाथ' अ बेबौ लाथा एम्फौख बो जायो अनला अनला होननानै जबोद गोथाव। मानो गोथाव जायो होमबा नोंथां मोनथिबाय बियो ओ बेहाय लाथा एम्फौआवहाय बियो बस'ना होयोना लाथा एम्फौखौथ'। बस््लाुनि अनलाया अन गुन्दैया बे बिदैया हाबै हाबै थायो आरोना ओमफ्राय बेखौ जादोंबा जोबोद गोथाव मोनो। आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आं बेबायदि जानायखौ नुदों जे अनलाजों आरो सबायजों खेबसेयावनो अनला सबाय आरोना। अनला सबाय। दाउ बेदर बा अमा बेदर होना जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना। जोबोद गोथाव जायो। नंगौ नंगौ नोंथां आरो दङ गोबां रोखोम बेबायदिनो जानाय नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननिखौ ना मा मा जों संङो? नाखौ औ। आं एसे फोरमायनोसै बिदिबा- दैज्लां बोथोराव बांसिन ना मोनो नङा होमबा? नोथां नंगौ नंगौ। बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावहा बा गोलोम बोथोराव गरम जायो नालाय? जोंनि सुबुंफ बांसिनै जोङो गोखै ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो नङा होमबा? नंगौ नोंथा जेरै- गोखै गोखै होनबा जोंहा बिलाइ दं मैथा बिलाइ मैथा गोखै। मैथा बांगाल मैथा गोखाबो दं नङा होमबा? थ' बांसिनहै जों नाखौ दा दैज्लां बोथोराव जोङो बे मैथा गोखैजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बा जोंबो जायो। मोजां मोनो आरो बेबायदिनो मैथा बांगालजोंबो जायो। आरो बिदिनो दं गोखै माने बे थाइगिर गोखैया। थाइगिर फिथाइया थाइगिर फिथाइजोंबो जायो। नाखौ औ। बेबो मोजां गोखैजों जानाया जोबोद गोथाव जायो। आरो बा जोंनि देहायावबो मोजां। गोहोम खोलैयो आरो ना। गोखैजों गोलोम बोथोराव जादोंबा आरो बिदिनो दं बे आरो गोखै थै दं मोननैसो फिथाइ जेरै ओ जो खोरढै फिथाय जोंबो जायो नोंथा नंगौ। औ खारदै फिथाइजों औ बेखौनो मोनो। गुनु ननायागिरदोंमोन आंबो नंगौ खोरदैनाया? औ खोरदै फिथाइजोंबो नाखौ जों मोजां। रदबनानै बा थाव एसेजों एवनानै बिदै खालामना जायो आरोना। आरो दं गोबां बिदिनो नाखौ जानाय जायो जेरै थारुनजोंबो जायो। थारुनजों बे गोजां बोथोरनि जाहैबाय बियो मानोना गोजां बोथोराव थारुना देरो नङा होमबा? औ मोजां आरो बेबायदिनो दाबायदियावबो मोननाय जायो। गोलोम बोथोरावबो। नाथाय- बिलाथि आरो दा बायदियाव मोनसे जोंनि ना फिसाफोरखौ जोङो मेस संना जानाय मैथा मैथाजों नंगौ।
आरो मेस्था बेलेग बेलेग जाथनिबो द मेस्थायाबो।
नंगौ औ बेफोर जाहैबाय मैथा आरोना। नोंथां औ नाखौ बांसिन ना फिसा मोना दायो ना मावा ना फिथिख्रि बेफोरबायदि ना बा बोथिया ना बेफोरखौ बांसिन एसे सोरखाय माखासेफ्रा थावजों एसे एवना जायो आरो माखासेफ्रा गारसनो आरो। औ गारसनना जानायबो नुनो मोनो आरोोना जों बेबायदि जायो आरो ना नाफोरखौ। आरो ना गिदिरखौ थ' जों बांसिनानो दानि आथिखालाव आरो आथिखालथ' जों थावजों एवनानैसो जानाय नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां
गोदोनि सुबुंफ्रा गारसननायफोरखौसो मोजां मोनोमोन नङा होमबा? बेबायदि जानाय जायो आरोना नोंथां। बिदिबा समान जाबाय जोंहा जोंहा नोंथां। औ दे दोनथ'नोसै।